औ खुलुमबाय नोंथां
औ गोजान बेलासि दे जोंहा ओंखाम ओंख्रिनि बर'फोरनि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो
औ नोंथां
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मिथिगोन ना मिथिया
खोनाया नोंथां
औ नोंथाङा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मिथिगोन ना मिथिया होनदां खोना बाय ना
औ औ मोनथियो नोंथां
औ दे
बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोङो बिदिनो सबायजों साम' अनला दाउ बेफोरखौ बुंनो हायो आरोना ओमफफ्रायहाय बाथोनफोर जों जायो जेरैहाय नाफाम बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो दा बर'फोरनि ओंख्रि होनोबा जोङो सबायजों
औ
साम'जों बा सबायजों दाउजों बेफोर होननो हायो आरोना नोंथां सबायखौ जोङो सबायजों दाउजों माबायदि सङो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनो नागिरदों माने नोंथां जों जों जेरैहाय जोंनिथिंङै सङो माने जोंनि संनाय बायदि माने गासैनिबो संनाया एखे जाजोबा नालाय नोंथां आलादा आदा आलादा जायो नालाय दा जों औ औ जोंनिथिंहाय सङो जाहैबाय जेरै जोङो माबाखौ साम'जों सबायजोंखौ जोङो माने ओरैबायदि सङो जाहैबाय दा सामावखौहाय जोङो माने जोंनि दैमाफोरावहाय जोङो लायो आरो ना बेखौहाय हमनानैहाय ग गरफा गरफा खननानैहाय जोङो साम'खौहाय लाबोनानै दोनफैयो आरोना नोंथां आरो ओरैनो जोङो साम' ओंखारनाय सम होननानै बुङोबा जोङो बेलासि मोना मोना बिदियाव बांसिन साम'फोरखौ माने ओंखारनायखौ खौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय जोङो बेखौहाय औ लायनानैहाय जोङो बेखौहाय दोनफैयो आरो मोनायाव हरसे बेखौ माने खिगार होनानैहाय अखानायै फुं फुङावहाय जोङो बेखौहाय मोजांङैहाय जे मा होनो बेखौ नोंथां दा खोनखौहाय जोङो बोखां बोखानानैहाय जोङो बेखौ माने साम'नि खिथुखौहाय जोङो दानस'यो आरोना नोंथां जेन' बियो जेनेबा जोङो सोबोबा जेन' गबोयो जुदि नोंथाङा बेखौ मोजाङै दानस नो नो रोङाबा बियो साम'आ सोबबाबो गवा आरोना नोंथां बिनि थाखायनो जोङो मोजाङै दानस'नानै लायो आरोना दानस'खांनानैहाय जोङो मोजाङैहाय बेखौहाय लेबु बा संख्रि एसे। होनानै जोङो बेखौ मोजाङैहाय। फुख'नानैहाय लायो आरोना दसे ओरैनो सोमनानै दोनबाय आरो दसे। बिदिनो माने फुख'बाय आरोना बेखौ साम' मोजाङैहाय फाय हखखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै सुनानैहाय बेखौहाय। ओ मैला गैयाजासे सुनानै जोङो बेखौहाय ओ ओ सारायाव। फाय थाव जेरैहाय ओंख्रिफोरखौ सोङो बे। बायदि जोङो ओ सङो आरोना एवो आरो एवनानैहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै एवनानै ओ बेखौहाय जोङो दै होनानै ओ उनावहाय जोङो सबायखौहाय। ओ रुनानैहाय बेयावहाय होदेरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां आरो जोंहाथ' आबाद। दारि नालाय नोंथां जोङो सबायफोरखौबो माने। जोंनि फो फोथारनिफ्रायनो आबाद फोथारनिफ्रायनो माने बुथुमनानैहाय ओ लाबोनाय जायो आरोना नोंथां माने गावनो गाव गायनायखौ जोङो नुनो। मोनो बिनि अनगायैबो। जोङो माने बे ओ बेयावथ' नोंथां उम सं बायखौहाय जोङो बे सबाय ओ जे बेगरफोरखौ जोङो ओ जानो थाखाय बुथुमो बा फाननो थाखाय बुथुमो ना नोंथां ओ बेखौहाय जोङो हुख्रेमनानै माने रुयो आरोना। आरो बेयावनो सबाय आरो साम' संनायावनो ओ जोङो। ओ माने बै जे सबायनि उम जाब्रा। थायोना नोंथां जोङो बेखौहाय अराव। अरजोंहाय सावनानैहाय बेखौ हांगार खालामनानै उनावहाय जोङो बेखौहाय। ओ मा होनो बे सबायजोंहाय हांगार खालामजानाय बे गुन माबाखौ हाथफ्लाखौ जोङो दै एसे एसे होनानैहाय गथा खालामो आरो। रो ना नोंथां उनावहाय बेख खौहाय जोङो सर'नानैहाय बेनिफ्रायहाय खारै खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय खा खारै बानायनानै जोङो बे खौनो माने सबाय ओंख्रिया मोजाङै ओ रिमिनायनि आरो गो थावसिन जानायनि जोङो बे सबाइनि ओ सो सबाइ बिनि ओंख्रियावहाय जोङो बेखौहाय होनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो बिदिनो बिदिनो जोङो सबायखौहाय मोजाङैहाय। संनानैहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जोंनि मा होनो दोरोङारि ओ समाजफोरावहाय आरोना नों।
औ नोंथां होमबा आंबो नोंथांनो एसे माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागैनो फोरायबावनोसै ना मा होनो।
औ नोंथां औ।
आङो बर'नि दोरोङारि जेरै बाथोन नाफामखौ मारै बानायो बिनि सो सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे गुवारै फोरमायना होनो। सै औ नोंथां दे होनबा फोरमायसां गिबियावनो जोंहा ना। फाम देनो थाखाय ओ दैसा एबा दैमाफोरनिफ्राय जोङो ना फिसा। हमग्रोनानै एबा लायग्रोनांगोन लायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानफैनांगोन जेरै जिखुनु जाया ना गोरलैबानो जागोन जेरै बोथिया ना ना फिथिग्रि ना। ना उथुमै ना मावा बे नाखौ जोङो गिबियावनो फोरानग्रोना लाग्रोनांगोन गोरान जाजासे बिनि उनाव जोङो बेखौ फोरानखांनायनि उनाव ओ बिनि उनाव खौ जोङो थ'स बिसं नागिरनांगोन जेरै थास'आबो मोननै रोखोमनि थायो जेरै थास' गुफुर आरो थास' गोसोम जों बांसिनैनो थास' गुफुरखौ होनायखौ नुनो मोनो
औ
जो जों बे थास' बिसंखौ ओ नागिरनानै बिनिखौ लायनानै जोङो ओ ना मावाजों जेनेबा ना गोरानजों बे थास' बिस' संजों जोङो उवालाव जेरै बर'नि उवाल गोदोथ' बर'फ्रा उवालावसो सौवोमोन नालाय जोङो दा उवालखौ उवालाव बिसोर मोननैखौ ओह गलायनानै एबा ज खालामनानै देगोन आरो बेयावनो जोहा खुमब्राबो बोरायखौबो होफागोन बेखौ ओह गेब्लेजासिम देनानै बे ना गोरानजों थास' बिसं आरो खुमब्रा बोरायखौ जोङो गेब्लेेजासिम देनानै दिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दोननो थाखाय जोङो औवा हासुं ओ एबा सोरबा सोरबा दुंग्रायाव दोनो आथिखालाव बांसिन औवा हासुङाव दोननाय नुला गोदोनि समाव जोङो औवा हासुुङावसो दोनोमोन औवा हासुङावबो जेरै औवा बुरखा एबा औवा गुबै बेफोरनो जायो जेरै अबे बां बबेबे औवाया गुदुङा गुवारसिन बे औवाखौ जोङो दाननानै लाबोयो लाबोखां औवाया जायो गोलावा एसे आखाइ हाथ मोनसे बायदि जायो बिनि उनाव ज जोङो लाबोखांनानै औवाखौ मोजां दैजों सुनानै एसे फोरानस्रांनानै जाहाथे बेाव दै थाया बायदि औवानि गुदुङाव ओ बेखौ फोरांखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला नाफाम ओ बे उवालाव थास' बिसंजों आरो ना गोरानजों देग्लिनायखौ जों बाव सोनानै दोनगोन सोखांनायनि उनाव जोङो बे थुम थुम सोनानै दोननानै जोङो जाहाथे बेयाव बारा हाबनो हायाजासे जों बेखौ मो जाङै खाथेना दोनगोन प्लासटिकजों एबा मोजां जिफोरजों बिदिनो गोबाव सम जोङो दान मोननै बा दान मोनथामसो दोननानै जों बेखौ उनाव जागोन आरोखि न बेखौनो जोङो उनाव हाननानै जागोन ओ जेरै जोङो सोरबा सोरबा बिदिनो नाफोरजोंनो एवजाबावो एबा सोरबा सोरबा दुन्दिया होनानै बेखौ सारायाव एवनानै मोजाङै जाफिनबावो आरोखि नोंथां बेनोसै आरो जोंना बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबा आरो माखासे थाबावदों जेरै नारजि अमा आरो जेरै जोंना मैगं होनोबा जोंहा खेरादाफिनि दंमोन नोंथां खेरादाफिनि आरो गंगार दुन्जिया खेरादाफिनिखौ नोंथाङा जाफेरगोन ना जाफेराखै
औ जाफेरबाय नोंथां
केेरादाफिनिखौ जोङो हाजो ओनसोलावसो मोनोना नोंथां
नंगौ
आरो गंगार दुन्दियाबो जों दङ जोंहा जेरै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेबो जि आइ तेक मोननाय आरो जोहा जेरै नारजि अमा थाबाय आरो सबायजों साम' नोंथाङा बाय बुंखाबाय अनला दाउ थाबाय आरो नोंथाङा बर'नि दोरों दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माखासे मिथिबावो नामा
औ मिथियो नोंथां
दे फोरमायलाय मा माखौ मिथिबावो नों
ओरैनोथ' जोंना बे नारजि अमायानो थाबाय ओमफ्रायहायो अनलाजों दाउ आरो मेवाय बेयो थाबाय बेनि अनगायैबो जोंना दङ जाहैबाय जेरै मैथा ना बेफोरखौबो जोङो जायो बांसिनानो औ ओमफ्रायहायो नाफाम थाबाय जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांदों औ बेनि अनगायैहाय जोंनावहाय माने बिदिनो मा होनो बेखौ ओह बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो ना नोंथां दा आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरो ना नोंथां नोंथांनिथिं दासिमबो बेफोर जानायखौ खौ जायो ना जाला नोंथां बेनि सोमोन्दै
अबे अबे अबे मैगं
माने दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ दासिमबो नोंथांनि ओनसोलाव जानायखौ नुनो मोनो ना?
मोनो नोंथां जोंबो दाख्लैसो जादों जोङो नार्जिजों अमा नोंथां आरो बिनि एसे सिगाङावसो जों जादों अनलाजों दाउजों आरो जोंहा ओ आं बानायनाय आखाइजों बानायनाय जोंहा नाफामखौबो जोंहा बेजों लोगोसे एवदा खायसे एवनानै जादों साननैसो सिगाङाव नोंथां आरो जोंहा बिदिनो माखासे जेरै ओंख्रि दंबावो जेरै बर'फ्राथ' थास'निफ्रायबो मोनो ना जेरै थास' बिबारखौ बेखौबो जायो बर'फ्रा जोबोरैनो नोंथाङा जाफेरगोन जाफेराखै थास' बिबारखौ
जाबाय नोंथां जायो जोंथ' बेखौ दाउजों जायो अमाजोंबो जायो नोंथां
गोथावसिन जायोना नोंथां आरो बे थास'निनो जों माखासे माखासे थारुन थाबाय आरो थास' आथिं थाबावबाय ना नोंथां आरो जों जेरै नाफामाव होनाय थास' बिसं बेखौबो जोहा जायो आरो बिथराय गोरलै बिलाइ गोरलै बेखौबो जायोना नोंथां अ ओरैनो नोंथांमोननि न'आव दा मा मा ओ मैगंफोर मोननो हायो
अ जोंनि न'आवथ' दायो नोंथां जोगोनार दङ' ओमफ्राय भिन्दि दङ ओमफ्रायहायो मैथा दङ ओमफ्राय ओरैनो बानलु दङ ओमफ्राय फोरला दङ थाइबें ओमफ्रायहायो सबाय बिमा दङ आरोना एफाराब गैया माने एसे जे जानो आन्था जानो आनथा दङ आरो ना माखासे फिथाइ सामथाय
औ नोंथाङा ओरैनो बिदिनो हाग्रानि फ्राय मोननाय जेरै सिब्रु दाउ फेन्दा मा जेरै आरो थाराइखौ अलदर आरो जेरै अलदर आरो उराउद बेदर आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानिमुनि
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंहा सिंसाब बेफोरखौबो नोंथाङा मोनथिजोबो ना बेबोफोर बेफोर मैगंखौबो जों बर'फ्रा गोबां जायो
औ नंगौ नंगौ आरो मानिमुनिखौथ' जोङो मा होनो बे बेमार होखारनो थाखायबो माने मुलि हिसाबै बाहायो जायो
आरो जों बर'फ्रा खिफि बेन्दोंखौबो जाबावो नोंथां औ जेरै बेखौ बैसागु बसाग बैसागुनि सिगां जोंहा मोनसे संक्रान्ति फोरबो जायोना बे समाव जोंहा खिफि बेन्दों बेखौ जोबोर बयबो बेमार आजार हामो होननानै बेखौबो जायो खिफि बेन्दोंखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरा जेरै थालिरनिफ्रायबो जोंहा थालिर फस्लाखौबो जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेखौथ' जों अनलायावबो होनानै जानायखौ नुनो मोनो
मोजाङै ना नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे जोहा बे थालिरनिनो जोंहा मैखुन बेखौबो एवनानै जायोना फाजा एवनानै
औ नंगौ आरो बे था थालिर फस्लाखौ जोङो बै जे बर'फोरनि गोखा गोखै बेयावबो जानाय
औ औ नोंथां औ औ आरो जोंहा बेन' नंबावा नों- -थां जोंहा जेरै बर'फ्रा जे सारादु एबा बान्द्रा खुंनाय बेफोर माबायावबो फोरबोआवबो‌ जोंहा बे थालिर फस्लाखौ बाहायनाय जायो एबा संनानै जा- -होनाय जायो उन्दै उन्दैफोरनो एबा बयनोबो जाहोनाय जायो नोंथां
औ नंगौ
आरो नोंथाङा जेरै सजन